औ-औ खोनादोंना औ ओ अ ओ दायो जोंङो ओ टपिकखौहाय ओ दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव लानोसै नामा?
अ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव ना नोंथां
औ अ अ अ
औ बेनि सायावनो सावरायजागोन दे नोंथां।
अ अ उम ओ
औ नोंथां
औ ओ नोंस ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंनिया माने ओ सिगांनिफ्रायनो ओ जि जाब माने जि मैगं जेनेबा ओंख्रि संनानै जाबोयो ओ जेरैहाय ओ नारजि जों अमा अनला बिदिनो गोबां ओ खारै ओंख्रिफोर दङ ना औ बेफोरनि गेजेरावहाय ओ नोंसोरनि एबा नोंथांनि न'खरावहाय ओ मा मा ओंख्रि खौहाय दासिमबो सं संनानै जागासिनो थायो?
अ नोंथां जोंनि न'खराव बे बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि मादाव जोंनि न'खराव बांसिनै ओ बे मा ओ सबाय दङना सबायजों साम' जायो बेबायदिनो सबायजों नाजोंबो जानाय जायो। ओ अनगायबो माब्लाबा जोंहानि न' नखराव आलासि दुमसि फैयोब्ला अनला ओंख्रिजों बे ओ दाउ बेदर होनानैबो जायो आरो बिनि उनाव ओ अमा जों नारजिखौबो न'आवनो जायो। नाथाय आलासिनो फैयोब्ला बेबायदि संनानै जाहोनाय जाया। मानोना जोंना बर'फोरना मोनसे फोथायनाय दङना आलासिफोरनो बा अज्ञो नारजि ओंख्रि जाहैबालायनो आलासि फैयानो। दानगारनाय जायोबा आलासिजों सोमोन्दै एंगारलायो होननानै
औ औ
नोंथांनि न'खरावलाय माबायदि बेबायदि ओ बर'फोरनि ओंख्रि संनानै जायो नोंथां?
अ ओ जोंनि न'खरावबो बेखौनो बेफोरखौनो संङो अनला ओंख्रि संङो। बिदिनो अनला ओंख्रिखौ गोबां ओ रोखोमै संनो हायो आरो माने ओ मालाबा अनला फाख्रिबो जायो नालाय ओ बिदिनो अनला फाख्रि जानोब्ला जोंङो ओ बे ओम बे मैदुफुल मैदुफुल होनो ना ओ मैदुफुलनि बिलाइआ ओ बिजोंबो माने बि जमायै देग्लिनानै देफानानैहाय संनाय जायो बिदिनो जोंहा ओ बासिखाबो होयो माब्लाबा सेवालि बिबार बिदिबो होनानै जायो आरो। मालाबा ओ बे अनलाजों ओ न ओ न'नि दाउ लकेल दाउ बेखौबो जायो आरो मालाबा ब्रयलार बिदिनो होनानै जायो आरो। ओ अमाजोंहाय संनाय जाया माने ओ ज जोंहा न'आव गासिबो अ अमा जाजोबा नालाय बेखायनो बांसिन बे लकेल दाउजोंहाय ब्रयलारजों संनाय जायो आरो बिदिनो ना बेफोरजों। ओम ओरैनोथ' आरो आलासिफोर फै बा बांसिनानो अ लकेल दावजों बयलार सं जायो आरो आरो सबायफोर जायो सबाय सबायखौबो ओ बांसिनानो ना गोरानजों आरो बे लकेल दाउजों आरो ब्रयलारजोंनो जानाय जायो आरो। बिदिनो गोबां खारै ओंख्रिफोरबो जायो माने हाग्राफोरनिफ्राय मैगं बायदिसिना। बुथुमनानै खारै ओंख्रि ना
औ
गोरलैजों आरो उम।
अ नोंथां बि ओंख्रिफोरनि मादाव नोंथांनि गेजेराव माबे ओंख्रिया नोंथांनि थाखाय साबसिन? बा नोंथांङा बेफोरनि गेजेराव मा ओंख्रिखौ बांसिनै गोथावसिन मोनो?
औ ओ।
आंथ सबाइ आं सबाइखौ बांसिन मोजां मोनो सबाय सबायजों बयलार जायो आरो जोंहा बेखौनो आं बांसिन मोजां
औ।
मोनो आरो बेनि अनगायैबो जायो अनला ओंख्रिफोरबो थेवब्लाबो माने। सबायखौनो बांसिन मोजां मोनो आरो।
औ। ओ नोंथाङा बेफोर ओंख्रिखौ संनो रोंगौ नामा नोंथां?
औ औ संनायानो जाया बांसिनानो माने औ।
औ आरो नोंथां नोंथाङाथ' मोनसे फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे अनला फाख्रि होननानै बे अनला फाख्रिया माखौ आं बेखौ मिथियाखै माने मोजाङै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा बेनि सो
अ अ। अ बे अनला फाख्रियाहाय बे ओ मुदुफुल मुदुफुलखौ मिथियोना?
औ मिथियो नोंथां।
अ अ बे मुदुफुलनि बिलाइ दोङो ना बे बिलाइआ बिलाइखौहाय बे अन देना यावनो होफानानै माने देनाय जायो आरो एसे ओ खालि खालिबो जायो मुदुफुल बिलायाहाय गोखा ना एसे खालि खालि जायो बिदिनो बेखौ बांद्राय होनाङा आरो ओरैनो गांसेसोल' गांसेबा गांसेद्रायबो होनाङा माला बा ओरैनो फिसा खावसेसो होनानै माने बे अन गुन्दैजोंहाय दे फानानै संनाय जायो आरो जोंनियाव अनला फाख्रि बुङो बिदिनो ओ बिखौ होबा माने बे लकेल दाउ बा ब्रयलारफोरखौ बो होजायो आरो माने मोजां जायो जानो गोथाव आरो औ। ओ नोंथांनि न'खरावहाय बिदि जाफेराखै नामा?
जोंनि न'खराव बिदिहाय जाफेराखै दिनैसिम जोंनि न' खराव बांसिनै अनला ओंख्रि होनोब्ला बे ओ औ वा मेववाइ बुङो ना बेखौ। बेजों जादों बेनि उनाव लाइजों जादों आरो। अनला ओंख्रिखौ बां
औ औ ओम। बिदिनो ओ जोंनियाहाय ओ बे साम'जोंबो जानाय जायो आरो सबाइखौ ओ साम'जों ओ सबायबो जायो बे काला दालिया बेजोंबो जायो मालाबा उम खुमब्रा मालाबा जोगोनार बिदिनो ओ खारै बादिहाय ओरै माने माबा ओ बे साम'खौहाय फार्स्टआवनो थावजों एवफ्रामग्रोना लाखांनायनि उनाव ओ बे खारै ओंख्रिफोरजों माने जानाय जायो आरो।
औ नोंथां नोंथांङा साम' औ नोंथाङा माब्लाबाफोर साम' ओंख्रि संफेरनो मोनबाय नामा नोंथां?
औ औ संबाय आं गोबां संनो मोनबाय न'आवनो संनाय जायो आरो औ।
औ नोंथाङा ओरैनो ओ बर'फोरनि बे साम' ओंख्रिखौ माबादि सङो नोंथांङा?
अ अ जायखि जाया मानो ओ आंङो बे खालादालिजों संनायखौनो बुंनोसै। गिबियाव नोहाय साम'खौ ओ खनना लाबोना जायखिजाया जोंहाथ' हाखरावबो दोङो नालाय बिदिनो बांसिनानो हाखरनिखौनो बाहायो आरो माने गुबुननि माने बायनानै लाबा ओ उजा बाबाया बुङो नालाय ओ सोरबा सोरबा गाज्रि ओ लेथ्रा खालामनाय दैफोरनिफ्रायनो माने सामुफोरखौ खनना लाबोनानै माने जानोबो बायो आरो बेखायनो न'नि हाखरनिखोनो खनो। खननानैहाय अ हरसे बा हरनैहाय इदि हरनै मानि सोम नाया हरसे सोमना दोननायनि उनाव अखानायै मोजाङै गोखैजों बे गार्जि बिगुर बा गार्जि बिलाइ मालाबा गार्जि फिथाइ मोनाबाथ' गाज्रि बिलाइजोंनो हुनांगोन नालाय बिदिनो गोबावै सोमना दोननानै हुनानै लानानै साफा खालामना लायो आरो माने दानखांनायनि उनावसो बे ओ सानि बाख्लाखौबो गारो नालाय खिथिु दानखांनायनि उनावसो माने आरो मोजाङै हुफिन बयो आरो सुनाय जायो। बिदिनो सुखांनानै लाखांना बिदिनोहाय बेखौ ओम सारायाव‌ ओ थाव दो थाव एसे होनानै ओ सोरबा पियासबो होजायो औ औ
नोंथाङा बेखौ साफा खालामनानै लानायनि बाथ्रा बुंदों गिबियावनो बे ओ माबा माबाखौ साम'खौ हुनायनि सिगाङावनो नोंथाङा बे साम'नि दाखोनखौ गारा नामा।
नङा नङा ओ सुयो माने मोजाङै सोमना दोनखा खांनायनि उनाव हुग्रोयो हुखांनायनि उनाव माने दाखोनखौ गारनानै आरो हुबोनाय जायो आरो माने गोखैजों
अ बिनि उनाव खिथुखौ दानसोय नामा होखांनायनि उनावसो दानसोयो ना बिनि सिगाङावनो दानस'नानै लाग्रोयो नोंथां।
फार्स्टआवनो ओ हुग्रोयो हुग्रोनायनि उनाव जोंहा माने आरो जोंहानिखौ होनबाय आङो ओ फार्स्टआवनो हुोग्रोनानै मोजां एसे साफा खालामनानै लाग्रोबाय लाखांनायनि उनाव दानबाय ओ बिनि खु-ओ बे बाख्लाखौबो गारबाय गारखांनायनि उनाव आरो फिन खेबसे सेबाव माने बे खारजि बिलाइजों माने सुबावनाय जायो आरो मोजाङै।
औ
हुनानै लाबोयो ओ गुबुना माबायदि खालामो मिथिया माने जोंहा माने बिदि खालामो आरो।
औ जोंहाबो बेबादिनो आइखौ संनाय नुदों आं गिबियावनो जोंहा आइया बे साम'खौ साननै सानथामसो सोमनानै दोनो आरो जोंहा बेनि उनाव सानथामसो सोमनानै बे साम' खौ मोजां ओ साम'खौ गिबियावनो ओ एसे सुस्रानानै लायो मोजाङै। सुना लानानै बेनि उनाव बे साम'नि दाखोनखौ गारो आरो बेनि उनाव गारनायनि उनाव आरो बे खिथौखौ बेनिखौ दानस'यो। दानस'नायनि उनावसो बेखौ माने हु- हुख'यो आरो जोंहानिया बेबादि हुखनानैसो बेनि उनाव‌ एवफ्रामनानै बेबादिनो अनला बा साब ओ बे सबाय दोङो ना बेजों संनानै जायो आरो जोंहाबो बेबायदिनो।
औ
आं दिनैसिम संफेरनो मोनाखै बे ओंख्रिखौ।
अ अ औ बिखौ ओ एसे मोजां एवफ्रामना लाबा मोजां जायो आरो माने बिखौ फ्राम फ्राम जाजासे बारा बांद्राय एव फ्रामबाबो माने बि गजोबगोन नालाय बेखायनो बांद्रायबो एव फ्रामा एसे मोजांङैनो एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव माने दोनथ'यो बायह्रायाव दोन थ'बाय ओ बे गामला फोर वहाय सबाय संगोन बा सबायखौबा बिनि
औ
एसे थानायाव एवफ्रामग्रोनायनि उनाव दै होबाय दै होनानै बाहाय बेवहाय खारैखौ होबाय आरो माने बेखो साना लाखांनायनि उनावसो बे होमबा बे साम'खौहाय होनाय जायो आरो
अ औ ओ नोंथां ओ जोंनियाथ' बर'फोरनि दोरोङारि
अ औ
औ नोंथाङा मायबाफोर बुंनो नागिरदोंमोन गुबुन मैगंफोर जोंबो मा होन्दोंमोन नोंथाङा?
अ अ गुबुन माने मैगंं बे दं
औ नोंथाङा बुंग्रोदो दे।
ओ ओ माने बे दारिनि अनगायैबो माने ओ खुमब्राजोंबो संनाय जायो नालाय खुमब्रा बा जो गोनारबो बिदिनो संनाय जायो आरो माने बेखौ बुंनायदोंमोन आं
औ ओ नोंथां जोंनियाथ' बर'फोरनि दोरोंङारि जाग्रा होनोब्ला थ' गोबां दंङ' ओ आरोबाव दंबावसोयो जेरै जों मैथाजों ना जों जोंबो जायो ओ बेनि अनगायैबो जोंहा‌ दोरोंङारि जा ग्रा होनोबाथ' एम्फौ लाथा दंङ जोंना। आरो बेनि अनगायैबो नाफाम दंङ ओ नोंथांङा बेफोरखौ जायो नामा? नाबा मोनजाफेरबाय नामा?
आंङो ओ बेफोरनि गेजेराव ओ आं नाफामखौ जायो ओमफ्राय बे एम्फौला थाखो आं जाया आरो माने। जोंहा न' जाया बिखो ओ बिदिनो बे मै थाजों ना बेफोरखौ जायो आरो जोंहा माने आंङो जायो। बिदिनो उम नाफामखौथ' ओ न'
औ दे बुं नोंथां
बुंनाय अह बे नाफामखौहाय माने जोंहा न'आव बानाया औ औ
औ
ओ बिदिनो ओ आंनि बे गुवा अ बायनानैबोथ' लाबोआखै माने जोंहा माने उम जोंहा आइनि बिमायाहाय बानायोमोन आरो बानायदोंमोन खेमसे बानायनायखौ बिखौ लाबो दो आरो बे गुवाहाटि इउनिभारसिटियावहाय आं फरायनाय समाव गवालपारानि लोगो दोंमोन नालाय ओ बे लोगोआहाय माने लाबना फैदो आरो आंनो खेबसे। दिनो ओरैनोथ' बायनाबो जाया जोंहा माने औ सोरबा सोरबा ओ औ औ
औ दे बिदिब्ला।